औ औ हेल' औ खोनागासिनो नोंथां।
अ ओ जोंदा मानि सायाव सावरायनो नायगिर सा साव सावरायगोन खोनथानो हागोन नामा दायो टपिकनि नाम?
जोङो दायो दै दैनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा?
बा जायो।
औ दै दै होनब्लाथ' जों बयबो मिथियोना।
औ मिनथि
दैे औ बे दैखौ लानानै जोङो सावरायलांदिनि आरोना। दै दैयानो जाहैबाय जों सुबुं माहारि बा जिब- जुनार। नि जिउ होननानै जों मिथिनाय जायोना।
ओम औ नंगौ।
दै नङाब्ला जोङो रावबो मानसियाब्ला जिब-जुनार, बिफां-लाइफां फां बेबो थांनानै थाया आरो। बेनिखायनो दैयानो गाहाइ बा जिब-जुनार' दाउसिन दावला, एम्फौ-एनलानि जिउ होननानै बुंनाय जायो आरो जों। दैखौ
औ औ
ओम आरो दैनि दैनि बाहायनाय दैखौ जों मायाव मायाव बाहायो बेखौ नोंथाङा फोरमायहरदो हायोबा?
दैखौ जों दैखौ जों मा मायाव बाहायो होमबाथाय जोंङो फ्राय ओ थांना थानायनि बायदि बिथ थिङावनो जों बाहायनाय जायो। ओ जेरैहाय जों ओ गुबैयै न'खर सामलायनाय बेयावबो ओ गाहाय बिफाव लायो। दा ओ जेरैहाय जों गावखौ साजायनो गावखौ सिखोन-साखोन लाखिनो थाखाय जोङो दैनि गोनांथि जायो। बेनिफ्राय जोङो
सोरां जेननायनिफ्रायनो जोंनो दैनि गोनांथि जायो नङा होमबाना औ
थाखायो आरो आरो लोगोसे जों गावनि ओ गाननाय-जोमनायफोरखौ ओ सुस्रांनो थाखाय बो जोंनो दैनि माने गोनांथि जायो आरो जेरैहाय आरो जोङो ओ गोदो जे हानि न' बेखौ जों न' लिरनो थाखायबो ओ हाब्रुजों हाब्रुजों दैजों गलायनानै जों ओ न'खौबो सिखोन-साखोन लाखिनाय जायो दैनि दारैनो।
औ गोदोनि गोदोनि मानसिफ्राथ' माने फा खानि न' मोजां मोजां गैयामोन नालाय जों बिदिनो हाब्रु जों गोबोरखिजों लगायनानै हाजों माने बेयाव दै होनानै गाग्लिनानै लिरनाय बा साखोन-सिखोन खालामनाय बिदि खालामनायखौ जों मोनबोनाय जादों आरो ना।
औ आरो जों आथिखालावबो मोननो हायो जेरै सिमेन्ट लगायनायावो दैनि गोनांथि जायो खोमा आरो ना।
सिमेट लगानायावबो औ जायो।
ओं दैनि
बालाजों सिमेन्टजों होबाय ओमफ्राय बेयाव माने दै नांगौ सिबां ज खानि दै होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव लगायनानै जोंङो फाखानि न' बानायनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ
ओं
आरो जों दैजों जानाय मुवा ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय संनाय जों बेयावबो ओ दैया माने गुबै रल लायो आरो आरो लोगोसे जों ओ जोंङो इसोरखौ सिबिनायावबो जोंङो दैनि बाहायखौ मोन हायो जेरै दै सान्थिफोर सारनाय बिदिनो औ नंगौ ओ दै गोथार ओं आरो हिन्दीयावबो बुंखोमा ओरो गंगाजल ना मा होनो
औ नंगौ गंगा
बाहायनाय नुनो हायो ओ थि बि बिदिनो थाखाय बेनो जानो हागौ जोंनि बुहुमावबो ओ गोबां बाहागो माने ओ बाहागोआनो दै आवग्रिनानै दं खायो जानो हागौ जेरै जों गोनांथिनि थाखाय औ
बाहागोआनो दैजों ओम दैजों साग्लोबजानाय होनना जों मिथिनाय जायो आरो
औ जोङो ओ। मा होनो? जेब्ला गथ' गोरलै ओंखाम जानो रोङैखौबो जोङो दै दौनानै दोननो हायो। आहारजों लोगोसे जों दैखौबो द फानाय जायो। आरो बेजों देहाया थाजिम थायो। जोङो ओ दैखौ जोङो लोङो बुहुत, आरो जों खोनानो मोनो माने नंखागौ दैनि दारैबो जोंनि देहा सोलेरनि बेमार आजार माखासेफ्रा हामोनाय खोनाय। बुहुद दै लोंबाथाय आरोना जेरै गेस अन्थाइफोर जानाय ओ जोङो दैफोरखौ लोङोबा माने ओ बेमार आजारनिफ्राय जोङो सांग्रां जानानै थायो आरो माने जाहाथे जानो हाया, दैया बुहुत खामानि मावो आरो आरो जोंनि साइस्थ'खौबो दैयनो मानिे लाखियो आरो। जेरै जोङो दै लोङाबा माने बिनि स्किना एसे द्राय जालाङो बिदिनो गेस जायो। माने जों आरो उन्दुनो ओंखारनाय मानाय जायो आरो ना। देहाया लोरबां जायो दै गैयाबा।
आरो जोंहा गोगो गोग्गो दै लोंनाया आरो जोंहा देहानि थाखाय जोबोद गोनां। ए जिउसा गैयि बा बिजानु गोयै। दै लोंनाया। गुबुंले दै बा जिउसा गोनां दैखौ लोंब्ला जोंहा माने देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार। देरनो हागौ आरो। हायोब्ला जों बेखौ फुदुंनानै बा जिउसा खौ फोथैनानै लोंनाया मोजां होननानै आं सानो आरो माने।
औ नंगौ नोंथां।
जानायनिफ्राय बारग'नो हायो आरो जों दैखौ फुदुंनानै लोंनांगौ जों साफ्रोमबो हायोबा
औ औ नंगौ।
खौ
उम
माबा बेमार आजार जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आरो
औ ओ नों नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि जोङो ओ गुबुंले दैखौ ओ मोजां दै खालामनो थाखाय मा मा मुवा बाहायनाय जायो?
गुबुंले दैखौ जोङो
ओ जों औ।
बाजिउसा गैयि खालामो ओ जोङो फिलटार खालामनानै बा सगारनानै लोंनो हायो जों गुबुंले दैखौ दैयाव जेरै - जोंहा सरखारनि बा मा बानायनाय बे मेसिनजों बानायनाय ओ सोहरग्रा गैयाब्ला जोंहा ओ थामा बा मा मोनसे दोनग्रा बुस्थुआव जोङो बाला होननानै दोनना नै आरो बे बालानि सायाव दैखौ लुना नै जोहा ओरै गाहायजों गब्लंबा माबा मोनसे सुफ्लंनानै आजावनो हायो आरो आजावनानै हगारनो हायो अब्लाना जोङो बे गुबुं ब्लेबा मैला दैनिफ्राय बे गोगो दैखौ खौ मोननो हानाय जायो आरो माने हरनाय जायो माने ओम बे आइरन बायदिसिना बेफोरो थाब थाबोनानै जाहा बे गोगो दैखौ खौल' मोनलोंनो हानाय जायो आरो गुबुन फारसे जोङो गुबुंले बा गेन्दा दैखौ जों फुदुंनानैबो जोङो जेवसा फोथैनानै लोंनो हायो आरो माने अ
उम उम
बे आरो
आरो लोगोसे नुनो मोनो सोरबा सोरबा हांगारखौ होफायो ना?
हां-हांगार होनाय होइ उम बाहायो नामा सोरबा सोरबा माने आं बारा आन्दाज गैया आं हांगारनि बाहायनायखौ माने
ओ आरो जों बर'फोरनि गेजे राव दैखौ लानानै सुबुं फोथायनायफोरबो मोननो हानाय ज जायोना? जेरैहाय सेरबा सासे मानसिया लामाजों थांगोन अब्ला बै उम दैहुआव दै लानानै थाबायलांनाय नुबा माने खामानिया जाफुंगोन होनना सान्नाय जायो आरो नाथाय जेब्ला खालि दैहु नुगोन अब्ला जाफुङा होननायबो
जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय आबै आबौमोननि ना बाथ्रा सुबुं फोथायनाय औ। जेनेब्ला नों दाबसे जायगायाव थाङोब्ला ना? दैहुआवबा गारहायाव आबुं दै लानानै थांदोंब्ला नोंनि साननाय बाथ थांखिया जाफुंगोन होननानै जों फोथायनानै लानो हानाय जायोमोन आरो माने बे रोखोम आरो जुदि गारहा खालि एबा दैहु खा नुयोब्ला नोंनि साननाया जाफुंनाय नङा खाफाल मोनदा होननानै जोङो साननानै लानाय जायो आरो
औ औ आइआनो सानोमोन ओ आरो लोगोसे जोङो जेब्ला ओ नुफेरै दैमा गाथोनफोर बारबाथाय सोरखौबा सोरखौबा खुलुमनानै एबा गय फाथै बावनानै जों बारनायखौबो नुनो मोनो आरो ना औ आरो लोगोसे ओ
दैमा दैसा दैमा दैसायानो माने इसोर बा भगबाननि समान नालाय जोङो माने गंगा आइ गंगा दै नङाब्लानो जाहा जिउआ गैया होननानै बुंजायो नालाय बेखायनो जोङो गिदिर गिदिर दैमा दैसाखौ फैसा खुस्रा थाइसेबा थाइनै हरनानै जोङो खुलुमनानै बारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने जोङनि थांनाया थांखिया मोजाङै मोजां जाफुंथों आइ बिमा गंगा होननानै जोङो भगबानाव आरज गाबनानै बारलांनाय जायो आरो
आरो जेब्ला मोनसे न'खराव जेब्ला मानसि गोदान फैगोन हिन्जाव गोदानानो जा ओ आरोबे रिंदैखर बा थिंखल बे दैयाव ओबो मान बावनानैसो खामानि मावहोनाय जानायखौ नुयोना? थां जेरै हाबाफ्रावबो
हाबायावबो हिनजाव गोदान लाबोबा लामायाव आथिं आखाइ सुनानै देलाय होननायखौ नुनो मोननाय जायोना जोङो आथिं आखाइ सुबाय खानाय खानबाय थाव फुनबाय माने गोथार खालामनानै जोङो न'आव सोनायखौ नुनो मोननाय जायो आर रो दैजोंनो
आरो बे बिबैयाय खानाय ना मा होनो? बिलोगो खानाय बावबोनुयोना नोंथां?
नुयो बेयाव माने आंहा एसेबां माने गियान गैयालाय माने बारा नुफेरनाय जायाखै।
जेब्ला उम सानै लोगोआ जेब्ला बिलोगो खागोन अब्ला बै ओ माल बुस बुस्थुफोरखौ सोलायखांनायनि उनावहाय लास्टावहाय ओ दै लानानै लुनाय जायो आरो सानैनाव। बो बेखौ लुबासो कमप्लिट जायो आरो बिलोगो खाबाबो ओ आरो बिबैयाइ खाबाबो औ औ। लुनानै होनाय जायो आरो ओं बिबैयाय बिबैयाय नामा होनो दालाय हौवानि फिफा हिनजावनि फिफा ओं बेयावबो दै माबानाय बो नुयो आरो जों।
उम बिबियाय दर्शन होनो नामा बेखौ?
अलटानो मिथिलाय लाङा।
बिबाय दरसन होननानै मि थिनाय जायो आरो माने फास गिबि आलासि जाहैजेनलायनाय आरो ना? नुजेनलायनाय हिनजाव गोदाननि बिफा हौवा गोदाननि बिसोर आरो बि बे दरसन खानाय।
आरो जोङो आइजोफ्रा ना गुरोना? ओ जेब्ला आइजोफ्रा ओ थांफेरि दैमायाव ओ ना गुरहैयो अब्ला बे दैमा दैमाखौ खुलुमनानै बा बिलोखौ खुलुमनानैसो जोङो ओ नाफोर हमनायखौबो ओं मोननो हायो आरो औ। आरो सानसु थिराव ना हम बाबो जाहाथे दैनि मोदाया गावखौ जेबो खालामा इदिनो मान होलायनाय आरो बेबो मोन
उम उम सैथो औ सैथो खोथा औ। दे जाहा टाइमा एसिखिनियावनो नै सौफैबाय। नोंथां सिं आव लाखिथ'नोसै नामा सावरायनायखौ? उम दे।